अ गोजोन सानजौफुं औ खुलुमबाय नोंथांनिसिम खुलुमनाय जासि हरबाय।
औ
औ जोंहा मोनसे टपिक मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो दसे सम मोनगोन ना नोंथाङा?
औ औ हागोन।
औ ओ आयदाया ओमबा जों ओ हाबानि सायावनो एसे सावरायलायनोसैना?
औ औ औ सावरायजायो।
औ ओ हाबाया जाबाय जोंनि मोनसे समाजनि खाखानाय नेमखान्थि आरो।
औ औ
खौ जोंहा ओ सम जानांगौ बायदियै बेखौ जों माने सुबुं माहारियानो गासै सुबुं माहारियानो बेखौ जायो आरो माने जाथारनांगौ जोंनि मोनसे माबा आरो खान्थि नाथाय खायसे खायसे सुबुङा ओ गावबा गावनि मोनसे गावबा गावनि माखासे जाहोननि थाखाय खायसेया साफा सानै जायालासिनोबो थानो हागौ आरो बेबायदि
औ औ औ बे माने गावनि गोसोनि लोगोआव सो आरोना
औ औ नंगौ।
औ बेनिफ्राय ओ मा होनो जेनेबा नोंथाङा हाबा होननाय लोगो लोगोनो मोनसे बाथ्रा बेरखां फैयो गोदोनि हाबा आरो आथिखालनि हाबा गोबां सोलायनाय फैबायना
औ सोलायनाय फैबाय।
ओ गोदो हाबाखौ माने जेनेबा सिख्ला सोरबा सिख्लाखौ ओ मोजां नाङोब्ला बा सोरबा सोरनिबा न'आव जेनेबा सिख्लाफोर थायोब्ला आ आसान सानखा सेबनानै गारबोनाय आरो बेनिफ्राय जौ बथल ओ दोनबोनाय बे खान्थिया दंमोन। बेनिफ्राय आरो जुदि सोरबा सिख्लाया जेनेबा आलासिफोर जाबोयो जानो थाङोबा ओ लामा ससेयावनो हमनानै लाखि
औ बोनानै लाबोनाय बेमोन आरो।
औ औ बेनि उनाव जों हाबाखौथ' मोनद' रोखोमनि मोननो हायो आ
औ मोन द' रो खोमनि मोननो हायो औ।
बे मोनद' रोखोमखौ ओ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा माने एसे?
औ हागोन ओ हाबायाखौ जोङो मोनद' रोखोमनि होननानै गुबैयै मिथिनो मोनो। ओ बेफोर जाबाय ओ गिबियावनो हाबा गोलाव हाबा गोलाव औ जों हाबा खालामनाय नेमखान्थि आरो ओ दोनखारलांनाय हाबा खारस'ननाय हाबा, बोनानै लांनाय हाबा दंखा हाबनाय आरो बेबायदिनो खायसे खायसे सुबुङा दोनखारलांनाय हाबा एबा बोनानै लांनाय ओ दोनखारलांनाय आरो बोनानै ला-ओम-हाबाखौ माने गनायनाबो लांनो नागिरनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो
औ औ
औ बेबायदिनो गोदो हाबायाव जोंनि माखासे ओ जौफोर लांफानाय जायोमोन सिनि साफत हाबा ओ नायहैजेननायनिफ्रायनो सिख्लाखौ गोदोथ' बांसिनै जोंनिया नायनानै लांनाय बिदिनो हाबा गोलाव नेमासो सोलियोमोन नालाय
औ औ औ। माने बे ओ दे बुंलाय नोंथाङा।
औ बे हाबा गोलावआव ओ जोंहा गोबां फार्स्ट ओम गिबि नायहैजेननाय सिख्लाखौ नायहैजेननायनिफ्रायनो हाबा जोबनायहालागि बेयाव माखासे गोबां नेमखान्थिया सोलिनाय जायोमोन आरो।
औ औ माने ओ बे हाबा गोलावनो जेनेबा ओ बार'लामफा बार'लामफा होननायबो दंमोन ना जेनेबा अ हिन्जाव जेनेबा बाथौखौ गिदिङोब्ला जे ओ अमा लनानै जे मोसानाया
औ अमा खबथां।
ओ अमा खबथां। बे बेफोरबायदिनो मोसानायखौबो नुनो मोनोमोन आरोना गोदो अमा खर' लानानै मोसानाय बा दाउ खर'फोरखौबो लानानै मोसानायखौ नुयोमोन। आथिखालाव बेफोर मोसानाय औ मोसानायखौ माने नुनो मोना आरोना।
औ बेफोरनि औ।
आरो मा होनो जेनेबा बै ओ हाथासुनि जाहोनाय खान्थियाबो बुंनो थाङोबा गोमालांबाय होननानैनो बुंजायो आरो ना खायफा जायगायाव दङ खायफा जा गाव गैला। ओ बिनिफाय आरो हाथासु नि होननाय लोगो लोगोन जेनेबा गोदो अनला जानाय अनला ओंख्रि संनाय जायोमोन ना थाइ आथिखालाव अनला ओंख्रि संनायखौ गोबां खम नु
औ नुनो मोनबाय। जेराव जोंनि ओ दं फांनि हाथा बर'नि गुबै सिनायथि बेयो बेबो आथिखालाव जोबोद खम गोमालांनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ।
औ।
जेनेबा दानिया हाथानि सोलाय बै स्टिलनि गामला खौ बाहायनाय जायो बेनिफ्राय आरो दा औ बेनिफ्राय आरो बै गारबा जैनो। बे गारबाखौ मसे। ओ गोदो दंफांनिफ्रायसो बानायनाय जायोमोन न बेनिफ्राय आथिखालाव थ' बे दंफांनि सोलाय बे स्टिलनि
औ औ औ। बिखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो।
बेफोरबायदिनो हाबायाव गोबां सोलायनाय फैबाय।
औ फैबाय।
ओ।
बिदि हाबा होनोब्ला जोंहा ओ बिदिनो हाथाइा गाम्बारिनि बानायनाय हाथाइा बिराद माने नांथारगौ जायोमोन आरो आरो जेराव बे हा था माबा थायोना ओ बाथि ओरैजाय बियो जोला जो मोननै थायोमोन बेखौ नांथारगौ जायोमोन आरो। जेराव हिनजाव गोदाना अनला ओं ख्रिखौ हाथायाव लायोमोन ओंखामखौ हाथायाव। अनला ओंख्रिखौबो हाथायावनो लायोमोन आरो हाथायाबो मोननै दं जोला आरो जो
औ औ औ।
आरो जोंहा हाबा गोलावआव बिदिनो हिनजाव गोदान गाननो थाखाय हिनजाव गोदाना गोजा गाबनि ओ दखना बिदिनो ब्लाउस जोमग्राखौ लानाय जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि हाबानि गुबै दख'ना होनोब्ला ओमफाय जोङो दख'ना थावसिखौनो मिनथियो आरो।
औ औ दख'ना थावसियाथ' जे नेबा गोजा गाबनि जायोना?
औ गोजा गाब।
औ औ नाथाय बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा आथिखालाव बेफोरबायदि दख'ना थावसिखौ माने गोजा गाबनिखौ गाननायखौ जोबोद खम नुनो मोनो आरोना। जेरै फादनि ओ फादनि दख'ना बा बेफोरबायदिखौसो गाननाय नुयो माने गावनि गाव जाबादि माने गाबखौ मोजां मोनो बेबादि गाबखौसो गाननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नुनो मोननाय जायो।
गाननायनि गान गाननायफोरावो जेनेबा सोलायनाय फैबाय आरो।
औ सोलायनाय फैबाय दं।
औ औ बेनिफ्राय जोङो ओ गोदोखौ आरो गाम्बारि खाम्लायखौथ' बाहायनाय जाथारोमोन। नाथाय आथिखालाव गाम्बारि खामफ्लायनि बाहायनायानो गैयाखौनो बुंजायो ना?
औ गैयाखौनो बुंजाबाय।
औ।
गाम्बारि खामफ्लायाबो नां थारगौ। हाबाया हौवा गो दाना जिरायनो थाखाय आरो हिनजाव गोदानखौ नु लाबोनाय समाव लामायाव आथिं सुनायावबो जोंहा गामबारि खामफ्लाय बेखौ नांथारगौ जायो। जेराव जोङो गाजोलबो दोनोमोन ना आरो। गाजो जोल दोनि मोनि गाम्बारि खामफ्लायखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ ओ बे गाम नोंथांमोननिथिं बे गाम्बारि खामफ्लायनि सोलाय मा बाहायनाय जायो जेनेबा? आथिं लामायावसो आथिं सुनाय जायो। जाथारो ना?
औ बेवहाय गाम्बारि खामफ्लायनि सोलाय जोंनिया ओह आं बांसिन बिदि गाम्बारि खामफ्लायखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो आथि आथिखालावबो जोंनिथिं बे गाम्बारि खामफ्लायखौनो बाहायबाय थायो आरो। आरो दासिमबो जोंनि थिं बे हाथा खुरनाय हाथा खुरनाय मा बे हाथासुनि हाबाया सोलिगा-सोलिगासिनो आरो।
औ औ औ जोंनिथिं नाथाय बेफोर हाथासुनि माने जेनेबा गाम्बारि खामफ्लाय बाहायनायफोरा गैला आरो ना गाम्बारि खामफ्लायनि सोलाय माने जोंना थालिर बिफां गायनानै दोनो बेनिफ्राय बे थालिर बिफांङावनो थालिरनि जे ओ थालिर बिफां जे मा होनो बेखौ अ औ थालिर बिफां जेबा फिसा फिसा बिफां जे थायो बेखौ दानफैनानैनो बेयाव माने आथिंखौ गानो हानाय बायदि दोनो आरो बेयाव माने जेने जेबोला हौवा आरो हिन्जाव गोदाना सफैयो अब्ला बेयाव माने आथिं सुनानै होनाय जायो आरो ना
औ औ ए बेबायदिखौ आङो औ
औ दे बुंलाय नोंथाङा
बेबायदिखौ आङो माने जों बेबायदिखौ आं नुनो मोननाय जायाखै आरो माने आं औ जोंनिथिं बेबायदि खान्थिया गैया नालाय बेखायनो आं बेखौ माने ओ मोगथाङाव माने नुनाय जायाखै आरो
औ औ बेनिफ्राय ओ गोदोथ' जेनेबा हाबायाव ओ बैराथिफोरा साब्रै थायोमोन आद थिखालाव नाथाय जेनेबा बैराथि बेखौ ओ सानैल'सो नुनो मोननाय जायो
औ औ
अ बे बैरा फोरानो जेनेबा हाबा जानाय सानै बिनि उनाव आरो
औ सिख्ला सानै औ बैराथिफोराबो औ दे बुंनाय नोंथाङा ओम बे बैराथियावबो ओ बैराथिफोराबो माने गाननाया दख'नाया गोजायानो जायोमोन आरो दख'ना थावसिखौनो गाननाय जायोमोन आरो
नाथाय ओ आथिखालाव माने बे ओ दख'ना थावसिनि सोलाय माने ओ बिदन दख'नाखौसो बा ओ गोमो गाबनि दख'नाखौसो गाननाय नुयो आरोना बिनि उनाव फास्राखौ गोजा गाबनि लानाय खौ नुनो मोननाय जायो
औ सोलायबोनायखौ नुनो मोनो।
औ औ आरो मा होनो बै बैरा फोरा ओ खानजुं जे लायो खर'आव बे खान्थिया नोंथांमोनथि दङ दा?
बियो जोंनिखि बेबायदि लानायखौ नुवा आङो। जायखि ओ माने बैरा थि फोरखौ इदि दख'नाखौ गाननाय ल' नुनो मोननाय जायो आरो।
अ औ। जोंना माने बे ओ जोंना बेबायदि माने खान्जुं लुनाय खान्थिया दङ आरो ना।
औ औ।
औ।
गोदोनि गोदोथारनि खान्थियावथ' बे खानजं लानाय बैराथिया आरो ओरै जान्जियाव गुफुर जि खास'ना लानाय बेफोरखो जों नुनो मोननाय जोयोमोन आरो। आरो बैराथिया बिदिनो गय ला गय लानाय गय खावनाय ओमफाय सुनै हासुं खोबो बिदि औवानिफ्राय दानना लानाय बेबायदि बादिखौ नुनो मोनोमोन आरो।
ओ ओ ओ जोंनाबो अ जि ओ जि फानना लानाय ओ गुुफुर कालारनि बेखौ अबे खौ नुयोमोन आरो। बेनिफ्राय आरो औवा हासुं ङाव सुनै लानाय बेनिफ्राय गासैनोबो ओ गासै नोंबो माने गय रान ना होनाय जायो आरोना। औ बे ओ बे गय राननाया ओ माबाफोर खान्थि दङ नामा जेनेबा खेबसे ओ खेबसेल' रानना होनांगौ ना मा?
औ बेखौ बेखौथ आङो जोंनिथिं नुनायाव। ओ बैरथिया हिनजाव गो- दान लांनो फैखालि। माने सिख्ला बैराथिफोरा ओ फैयो।
उ।
ओ सिख्ला बैराथिफोरा हिन्जावनि नखराव होयो। फैनानै ओ माने सानावनो फैखायो। फैनानै बिदिनो हाबायाव मानसि फोरनो गय फाथै खावनानै रानना होनाय बिदिनो मावबायानो थायो आरो बे खामानिखौ बिसोरो। बेबो बिसोरो गोब- गोबां बिदिनो एदाव मोजां गाज्रि इदिनो माने एदावनाय, जं खायनायै एाराव जानाय जायोन आरो जंग थखायजानाय जायोमोन, नाथाय बेयाव जेबो गाज्रि मोनलायनाय बिदि मोनलायनाय जेबो थायामोन आरो माने औ।
ओ समाबो जाबायना।
औ जाबाय।
ओ औ।
दे होमबा दिनैनि आयदायाखौ। औ दे।
औ गोजोन्थों।
औ दे गोजोनथों।
उ।